हेल'!
औ नोंथां खोनादों दा?
औ औ औ खोनादों। मा खालामदों नोंथां?
जाखांनानै जिरायना दङ नोंथां।
अ आं नोंथ'जों मोनसे बाथ्रासो राय्लायनो सानदोंमोन,
अ मा बाथ्रामोन नोंथां?
ओ गोदो जों फरायनो मोनबोनाय बै बर'नि मोनसे सोदोबाव फोरमायनाय बा बर' रावखान्थियाव थानाया बेखौ सो सावरायनो होनना फन खालामदोंमोन आं नोंथांनाव। नोंथाङा गोसोआव दं दा?
गोसोआव माखौबा माखौबा दङ माखौबा माखौबा गोसोआव गैला।
अ बिदिनो जेनेबा सोरबा मानसिफोरा जायगा दाबसेयाव थानो रोङि बा थाथेरै मानसि बेखौ मा बुङो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ मिथिगौ नोंथां। जायगा दाबसेयाव थाथेरि मानसिखौ खारलुं होनो नोंथां खारलुं।
खारलुं ना?
औ नोंथां खारलुं।
जेनेबा बै न'-बां गैयि गिदिंबायग्रा हारिनि मानसि जेनेबा बै जोंनि ओनसोलफ्राव फैयोना सम सम बिदिनो मुलि फानफैग्रा माफैग्रा बिसिनाथ' न'-बां गैया गारि लायै लायै बेरायबाय थायो बिसोरो।
औ औ
बिसि फिसा गासिखौबो लानानैनो बिसोर बेरायबाय थायो माने, बिदिनो मुलि फानथिंनाय माबाथिंनाय थिंनाय माने बिसोरखौ न' बां गैैयै गिदिंबायग्रा हारिनि मानसि होनना बुङो आरो। बेनिफ्राय बेखौ बर'आव आग अगरियनो आरो अगरि।
अ आचसा अगरि
उम बेनिफ्राय बेखौ मिथियो नामा नोंथाङा अ
आं बे अबेखौ मिथियामोन न नोंथांनिफ्रायसो मिथिनो मोनबाय नोंथां
आंबो मिचामोन माने ओ ए लेखा फरायनानैसो मिथिदों आरो बेखौनो मा बुंनो स सानबाय थोन माने बिस्रा न' ब आं गैयानो बिदिनो गिदिं गिदिं थाबथिंबायाय बे औ जे जायगायाव मुलि फानो ज बा माबेबा हाथाय बा बाजारफोराव मुलि फानबाय बेयाव साननैसो थालायबाय बेयावनो थायो बिसोरो बिदिनो न'आव थिरपालनि सोंलाबायनानै बा गारियावनो थालाबायो।
औ औ बै नोंथां बै अबावबा मेलाफोर जाबा बिदियावबो थाङो नामा बिसोरो
अ अ बिदिययबबो नुयो नुनायाव अबावबबा मेलाफोरावबो
औ औ
सानफ्रामजोबानो मेलाफ्राव गासैयावबो बिसोरखौ
औ होनोमबा बिसोरखौ अगरि होननानै बुङो आरोना नोंथां।
अ अगरि होननानै बुङो। बिदिनो जोंनि जों माबायाव फंसे रावजोबफोर होननायखौथ' बेखौथ' मिथिखागौ नोंथाङा गामिनि ओ बोराय एबा गोरा गाहाय बेखौ मि
बेखौ गावब्रा होनो नामाथाय नोंथां गावब्रा होनो नामाथाय नोंथां बेखौ
ओरैनो गामि बुंनायफ्राव गावब्रा होनो खिन्थु लिरनायाव गामब्रा होनना लिरो आरो।
अ होमबा बुंनायनिजों लिरनायनिजों आलदा आलदा
लिरनायजों आलादा जायो लिरनायावथ' लिरनाया गासिनाबो मिलायजोबनांगौ नाथाय नों बुंनायाव आलदा आलदा बुंजायो नाथाय नोङो आनजादफ्राव लिरोबाथ' नों बे लिरनाय रावैनो लिरबोसो नोङो ओ मारकखौ मोनगोन ना बेखौ औ कार होन होननानै गनायो जेनेबा नों नोंनि बुंनाय रावजों लिरबाथ' जायाना जेनेबा नोङो आल आलदा जायगायाव बेयाव फैनायखौ नोङो बेयाव हायनाय होनना होनो ना जबा होबा
औ
जोंनि लोगोफोरानो बिदि रायज्लायग्रा दंमोन ना बिसोरो। बिदि जेनेबा आनजादाव लिरब बेखौथ' गनायाना बिसोरखौ
औ औ नोंथां औ उ
बेफाय सि आइ डिखौथ' मिथियो नोंथाङा
मिथियो नोंथां
औ बेखौथ ' माबाफोराव फिल्मफोराव टिभिफोराव नुबाय थायोना बिसोरनि माबा फैबाय थायो सि आइ डि बर'आव मा होनो बेखौ मिथि नामा आं दा
औ मिथियो नोंथां सि आइ डि खौ बर'आव सं संगालि होनो नोंथां संगालि
अ संगालि
औ माने सं दाननानै दिहुनग्रा।
औ जेनबा बिसोरो ओरैबायदि जाहैबाय सुलु लाबाय थाग्रा संनानै दानै सुलु लाग्रा मा ने बिसोरखौ सिनायानो सि आइ डि होननानै बिराद देनजार जायो आरो बिसोरो।
औ नोंथां।
उम आमफ्राय इदिनो जेनेबा दख'ना थावसि माखौ बुङो बेखौ मिथियो नामा नोंथाङा?
दख'ना थावसिया ओ बेखौ बर'फ्रा जुलि जानाय समाव बाहायोना नोंथां?
उम बेखौथ' आंबो बांद्राय मिथियाना थो औ औ औ खेराइ खेराइ ओ। उम उम उम नंगौदां नोंथां। जेनेबा खेरायाव बा जायखि जाया गोथार खामानियाव गानो आरो माने गोजा गाबनि दख'ना आरो बेयो
औ औ।
दा हिनजाव गोदानफोरनोबो सम सम हाथासुनि खुरनायफ्राव हाथासुनियाव र'अब्बा गुफुरबो गाननाय नुयो अब्बा गोजाबो गाननाय नुयो बिदिनो गावबा गाव गामि लानानै ओनसोल लानानै आलदा आलदा जायोदां ।
औ जोंनिथिंजाय गोजाखौनो गाननाय खौ नुयो बांसिनानो हाथासुनियाव दख'ना थावसिखौ
जोंनि ओनसोलाव सोरबा गुफुर गानो सोरबा गोजाबो गानो बिदिनो आलदा आलदा।
औ जायगा लाना जायगा आलादा जाबाय होमबा।
औ।
उम।
आरो बै माथाखौबो मिथियो नामा नोंथाङा माथा दख माथाखौ माखो होनो?
माथाखौ आं बेखौ बारा मोजाङै मिथिया नोंथां। माथानि बागै नोंथाङा
बियो औ औ बियो माने माइदि होनानै दानाय आगर गैयि खुन्दुंनि सिनो आगर थाया आरो इयो माइदि होनानै दानाय आरो
औ।
एफाय आरोबो बेखौ होयो साला माथाबो दं आरो जेनेबा आगर गैयै जाब जुब दानाय जि आरो इयो सालामाथाया सालामाथाबो दं।
अ अ।
हेलौ ।
बेनिफ्राय नोंथां बे ओ औ खोनादों नोंथां उम। बे दख'नाफ्राव आगर एरनायफोरनि बागै नोंथाङा एसे मिथियो नामा मा मा जेनेबा मा मा आगरफोर दं? आगरनि नाम
आं बेखौथ' बांद्राय गोसोआव गैला नोंथां बिदिनो हाजो आगर दावराय मोख्रेब ना मा बेबायदि दिंखिया आगर बेफोरखौ मिथियो आरो बांद्राय मिथिजोबा आङो। गोदो मोनबोदोंमोन फरायनो बे बर' लेखाफ्राव नाथाय दा जों एसे गोजौ माबायाव जोंना आरो एसे आलदा जाबायना मेजरा आलादा थाहैबाय नालाय ओंखायनथ' बर'निखौबो बावगारजोबफ्रामबाय जोङो नाय फिननांगौ सो जाना दं।
औ ओ।
फ्राय
बे
बा सावरायबावनो नोंथाङा आरो?
उम।
माबा
फंसे सोदोबनिनो दं र' फंसे सोदोब निनो मोनसे कुइसन सोंनि आङो ओ ओम
ओमफ्राय बै माबाखौ मिथिया ना नोंथाङा? माबाया हाबायाव गय रानग्रा हिनजावखौ मा होनो बेखौ मिथिया नामा?
अ हाबायाव गय रानग्रा हिन्जावखौ बैराथि होनो नोंथां।
औ बैराथि ना ओमफ्राय बै बारलामफाया बारलामफाया बै बिबान बानग्राखौ होनो मोनदां ना?
औ औ बिबान बानग्राखौ बारलाम्फा होनो।
आं बानफेरनो मोनाखै नोंथां बानफेरनो मोनाखै।
औ औ
मोनबाय नामा नो
आंबो आंबो बानफेरनो मोनाखै नोंथां बान नायनो लु बैदों खंबों माबायदि मोनोथाय माने बेनि ओ मा होनगोन बेखौ नि आबबा आसार खान्थिफोरखौ आंबो मिथिया सोलोंना लानो लुगै दो आरो बे बिबान बाननायाव बिबानखौ बोरै लाङो मा मा होयो
औ
बिदिनो नाफोराबो आलायना लांनाय नुलायो ना नोंथां?
औ ना अबेबा अबेबा जायगायावथ' अमा खर'मानि लांनाय नुयो माथो। बान्धन
लाव फिथाइबो थायोदां ना आरो सिगाङाव? लाव फिथाइबो लानाय नुयो आं जा सोरखौबा सोरखौबा।
औ जायगा लाना जायगा बेलेग बेलेग जायो।
फख्रियाथ' मोनब्रै थायोना नोंथां टटेल सानै मानसि बानो नालाय
औ औ मोनब्रै जाबाय उ
थिंख्लि यावथ' बिदिनो गाइखेर बा सिनिबो सोयो दां ना? आरो मा मा सोयो गय फाथैबो सोयो नामा?
सोयो खोमानदां नोंथां आंबो बारा मोजाङै मिथिजोबा।
औ औ ओ दिनै मोनसे सोदोबाव फिननाय होननायखो गोबां सोलोंबाय नोंथांजोंसो सावरायनो मोननानै नों बो खोन्थाबाय
आंबो आंबो नोंथांनिफ्राय मिथिबाय। गोबां मिथियै माखासे आं मिथियैफोरखौ आरो
औ औ दे होमबा नोंथां दोन
औ नोंथां दे दे औ दे नोंथां
दे